औ खुलुमबाय नोंथां। खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों। थां खोनादों।
औ ओमफाय ओ जों होमबा दिनै जानाय लोंनायनि सोमोन्दै राय्लायनोसै नोंथां औ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन आरो नोंथां औ
औ औ जागोन सावरायजागोन दे नोंथां।
औ बुंदे
ओ दिनै मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ नोंथांनिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। ओ ओ औ औ अब्ला जों दायो ओ बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै ओ सावरायनो लानाय नोंथांनो ओ अब्ला आं जागायजेनसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां जागायदो।
ओ ओ बर'नि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जों मिथिखायो जेरै ओ अनला ओंख्रै ओ हा सबाइ बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन ओ मैगं जेरै साम', अनला साम' सबाय बेफोरबायदि जोंनि ओ बर'नि आंगो मैगं फोरा ना?
औ।
ओंख्रिफोरा ना ओ बेबायदिनो दिनै ओ जोंनि गामि नि ओनसोलफोराव गोबां गुवार ओनसोल गुवार जायगाफोर थानायखाय बेयाव जों गोबां मैगंफोर
औ नोंथां। खोनादों ना नोंथां? नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनानो हायासै आङो।
खानानै ओरै ओ
औ। नोंथां नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनाखै।
ओ गोबां थास' बिबार ओंख्रिफोर बर'नि दोरोङारि मैगंफोरा बे
औ नोंथां औ औ।
औ दिनै ओ अनला ओंख्रिखौ माबायदि बानायो माबायदि सङो बिनि बागै आं नोंथांनो ओ एसे फोरमायनो सानदों।
औ नोंथां दे फोरमायना होदो।
अनला ओंख्रिखौ जों माबायदि सङो
औ।
ओ गिबियावनो जों ना एबा बेदरखौ ओ बेदरजों संगोनबा बेखौ जों गिबियावनो सेरनानै लाग्रोनानै दोननांगोन।
औ नोंथां।
उनाव उम ओ जोङो अनखौ देनानै लाखानांगोन आरो ओ खारै जाय ओ जों खारै होनोब्ला जों बेसरनि खारैनि बेसरखौबो जों खारै खालामनो हायो बिनिफ्रायबो जों खारै मोननो हायो आरो ओ मा होनो मुदुमफुल बिफांफोरखौबो बेखौबो दानफायनानै सान्दुङाव फोराननानै सावनानै बिनिफ्रायबो जों खारै मोननो हायो आरो जाय थालिर थालिर आथिया बिनि मादा आरो बिनि बिफांखौबो दानफायनानै बिखौबो सान्दुङाव फोरानानै बिनिफ्रायबो खारै मोननो हायो। बे खारैजोंनो जों ओ अनला ओंख्रि ओ बा जों खौ संनो हायो आरो ना।
अ नोंथां नंगौ।
सबाइ ओंख्रि बेबायदिनो खारैनि ओंख्रिफोरखौ जों संनो हायो आरो।
औ।
बेबायदिनो अनला ओंख्रियावबो बे खारैफोरखौ होनानै जों ओ जोंनि नांनाय बायदि बे ओंख्रियाव नांनाय बायदि खारैफोरखौ होननानै जों
अनला खारै ओंख्रिखौ संनो हायो आरो। बेबायदिनो गोबां ओ जोंनि बर' ओ जायगाफोरथिं गोबां जेरै टाउन सहरफोराव थांब्ला ओ बर'नि हटेलफोराव गोबां गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर जानो हा मोनजायो ना ओ अनला ओंख्रै ओं हा सबाइ ओंख्रै बर'नि जि मे गं जेरै नाफाम बाथोन थास बिबार दिंखिया फाजा बेफोरबायदि गोथाव गोथाव बर'नि जामुं ओंख्रिफोर खौ मोनजानो हायो आरो दा आङो ओ नोंथांनो नोंथांनिसिम मोननैसो सोंहरनो सान्दों ओ जेन ओ नोंथां मोनिथिं मा होनो बर' ओ बर'फोरनि जाय
फोर देरै हाग्रानि ओंख्रिफोरखौ ओ मोननो थाङोना थाङा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ थाङो नोंथां जेरै नोंथाङा आंनो एसे सिगाङाव ओ माखासे जोंनि बर' दो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायबाय। दायो नोंथाङा आंनाव सोंनायलाय आङो मा खासे जोंनि ओनसोलजों माबादि माबादि हाग्रानि ओन हाग्रानि मैगंफोर खौ मोननाय जायो आं नोंथांनो बि खौ ओ फोरमायनानै होनसै होमबा नोंथां। जोंना गिबियावनो जोङो जेरै जोंनि दोरोङारि गनायथि मोननाय जोंहा मोनसे। मुंदांखा ओ मैगं होननानै जों बुंनो हायो जेरै बेखौ जों हाग्रा ओनसोलाव मोनो। जेरै जोङो खेरा दाबसि एबा माथिगालदाब औ जों बेखौ ओ गि बियावनो जों बुंनो हाग्रो आरो नोंथां बेयो मोनसे जोंनि बर'निनो आ दोरोङारि गनायथि मोननाय जोहा मोनसे एबा जि आइ थेग मोननाय जोंहा मोनसे ओंख्रि होननानै जों बिखौ मोन्थियो मैगं होननानै। दा जोङो बिखौ ओ बांसिनै जों मोनो आरो बिजों लोगोसे जोंहा जों बर'फ्रा बिदिनो गोदोनिफ्रायनोथ' ओ नाहा मैहा हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं ओ बिदिनो नायगिरनानै जाग्रा हिस साबै जोङो बांसिनै जोङो जेरै सिब्रु मैगं दा बेखौबो जोङो बर'फ्रा हाजो ओनसोल फ्राव एबा हाग्रा ओनसोलफ्राव जोङो नायगिरनानै लायनानै जोङो जाफैयो आरो नोंथां। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंबावो जेरै थाराय जेरै थारायखौबो जोङो जों बर'फ्रा हाग्रानिफ्राय नायगिरनानै जायो जेरै थारायाबो जोबोर गोथाव जायो आरो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा उसुमै एबा जारि होननानै जों बुङोना नोंथां ओ जों बिफोरखौबो जायो आरो नों थां जेरै जों बिफोरखौ दाउ बिदैफोरजों फुदुङोब्ला जोंनि माखासे दुरबल मोननाय देहाफ्रा जोङो खारो होननानै। जों फोथायनानै जों बिफोरखौ जायो आरो नोंथां बे उसुमैखौ उसुमैया जोबोर गोथाव। ओ जों बिखौ जायो बिबो मोनसे हाग्रानि मैगं आरो बि जोंनो लोगोसे जोंहा अल'दर दङ अलदराबो जे थास' बायदियानो जाबाय। जेरै बिखौ मा होनो बिबो बिखौबो जों जायो बर'फ्रा आरो बिजोंनो लोगोसे जे जोंहा जेरै बावनो मोनबावो जोंहा देरै थास' जों थास'खौनोबो बुंनो हायो नोंथां जेरै थास' बिसं थास' बिबार थास' बिथराइ थास आथिं आरो जोंहा बेनिनो थासनिनो थारुन जों बेफोरखौ जों हाग्रानिफ्राय मोननानै जायो आरो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंबावो जेरै गोबांनो जेरै मानिमुनि बेफोरखौबो जोङो जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो दङ जोंहा ओ दाव फिनदा सिंसाब आरो बिदिनो माखासे खुन्थायाइनारा आरो दिंखिया दहय नोंथाङा एसे बावैसो सिगाङाव बुंलांबाय दिंखिया दं आरो बिदिनो खिफि बेन्दों आरो जु जोगोलावरि आरो बेबायदिनो जों गोबां रोखोमनि जों हाग्रानिफ्राय मैगं थाइ गं मोननानै जों जायो आरो नोंथां जों बर' सुबुंफोरा आरो बिदिनो जोंहा ओ दंबावो जे माखासे ओरै जोंहा दंफांफोरनि जेरै जोग्लाव जोग्लावथ' आं बुंखाबाय बिदिनिफ्राय जों सज'ना जेरै सज'नाखौबो जोङो जायो जों बर'फोरा जेरै बिनि फिथाइखौबो जायो औ मा होनो नोंथां होनदों नोंथांमोननिजों मा होनो होनदों? अ आं अ नोंथांमोननि जों होनबा गुबुन रोखोमै गाब मुं होनो जोंनि ओैहाय सज'ना होननानै बुङो आरो नोंथां जेरै जों बेखौ जेरै बिनि बिलाइ गोरलै खौ जायो बिबारखौबो जायो आरो जोङो बिनि फिथाइखौबो जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंबावो जेरै गाम्बारि बिबार जों बेखौबो अनलाजों जों बर'फ्रा जायो आरो बेजोंनो दंबावो जोंहा बिदिनो गोबां माखसे मै गं थाइगं जों हाग्रानिफ्राय मोननाय जायो आरो जेरै थालिर मैखुन बेफोरखौबो जों बर'फ्रा जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो जों बर'फ्रा हाग्रानिफ्राय गोबां माखासे ओंख्रिफोरखौ जों नागिरनानै जों जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथां आरो जोंहा नोंथाङाबो जेरै आंनि सिगाङाव माखासे जों नारजिफोरखौबो जों माखासे हाग्राबो होननानै बुंनो हाबावगोनसो मानोना जों नारजि बेखौबो जों उम फाथोनिफ्राय जों मोनो नालाय नोंथां जेरै नारजियाबो जोंनि दोरोङारि गनायथि मोननाय ओंख्रि ना उम होनबा नोंथांनो नारजिखौ मारै बानाय ओ सङो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ
अब्ला आं नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो बिनि सोमोन्दै नोंथांनो ओ फोरमायनो सानदों अब्ला नारजिखौ नारजिखौ बेखौ गोथाङैबो गोथाङै माबा ओ गोथाङै बे खौ फाथो होनना जायो जेब्ला बेखौ बेखौ खानानै सान्दुंआव फोरानगोन अब्ला बेखौ नारजि होनानै गुबुन मुं दोननाय आरोना दा बेबायदिनो नारजि मैगंखौ संनो लां लायोब्ला गिबियावनो नारजि गोरानखौ मोजां सुग्रोनानै दैयाव दसे सोमनानै दोनो बिनि उनाव बे नारजिखौ बे खारैजों बे ओ सबायाइनि खारै बा थालिरजों बानायनाय खारै बा
औ नोंथां
मुदुमफुल बिफांनि खारै जायखिजाया खारै लानानै बे खारैजों ओ रुग्रोनायहेन खालामो आरोना दै होनानै खारै होनानै बेखौ संग्रोनाय जायो आरो ना जेब्ला बे नारै नारजिया खारै होनानै गोबाव सम गोदौहोनायनि उनाव
औ
ओ रुयो अब्ला बेखौ सागंजों सानाय जायो आरो ना
औ नोंथां
ओ बिनि उनाव जुदि बेदरफोर होगोनबा अमा बेदर अमा बेदर संगोनबा अमा बेदरखौ खायसेया ओ सेरनानै बेयाव होस'नाय जायो बा खायसे रुदबनानैबो रुदबनानैबो बेयाव होनानै संना जा जायो आरोना बेबादिनो बर' बर' आइजोफ्रा किसोम किसोम गुबुन गुबुन आयदाजों बेफोरबायदि संनानै जायो आरोना
औ
नारजि ओंख्रिया जेसेनो गोबाव जायो एसेनो खवादा गोथाव गोथावा बारा जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरोना आगोलनि समफोराव ओ बर' सुबुंफोरा नारजि ओंख्रि होनबाथाय ओरैबायदि। गोथाव होननानै सानना ओ लायो आरोना बेबायदिनो। दासिमबो गोथाव मोनो ओ औ औ बेबायदिनो। नारजिखौ ओं बुरजा संनानै लानानै साननै सानथाम गाहाम जायोमोन आरो। बेबायदिनो सोरखौबा ओ न'नि फरियाल न'नि मानसिफोरनो जा जाथि बंस'फोरनो बेबायदिनो नारजि ओंख्रि संदों होनबाथाय बे न'नि जाथि। फरियालफोरा ज' जानानै बे नारजि ओंख्रिखौ लांनो फैयो आरो गोथाव मोनो होननानै। ओ बेबायदिबा ओ नारजिखौ माबायदि। सङो नोंखााङा बुजिबायनाा अब्ला औ अब्ला।
बर'फोरनि जानाय लोंनाय एबा दोरोङारि ओं फोरनि सोमोन्दै सावरायनाया एसेखिनियानो जङ ना मा होनो नोंथां। औ नोंथांजों माखासे औ।
बिदिबा।
थाथ'लायदो नोंथां ना मा होनो।
औ औ दे बिदिबा गोजोन्थों दे साबायखर। औ दे।